खोनादों
औ खानादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङना?
औ एसे दा हरनि ओंखाम बोथिसे जाखांनानै जिरायदोंमोन आरो नोंथां फ्रि दं दे।
आं नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय बे नोंथांजों आ सावराय जागोन ना नोंथां?
खौनो सावरायजागोन
औ अ आयदानो आयदायानो जाहैबाय दा जोंनि दोरोङारि बै बायदिसिना गुबुन गुबुन दोङो नङा होमबा दा बेनि गेजेरावनो नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदोनि समनिफ्राय लानानै दोरोङारि ओंख्रिखौ बेफोरबायदि सङोना सङा लोगोसेनो दा दोरोङारि ओंख्रि होनोबा गुबुन गुबुन गोलैयो नङा होमबा दा बिनि गेजेरावनो अमाजों आरो अनला ओंख्रिखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंखाम ओंख्रि होनब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै नोंथाङा बुंनाय अमाजों अनला नाथाय जोङो बांसिन मिथिजायो दि अनलाजों दाउखौ संनाय खोनानाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
दा बेनि गेजेरावनो दोङो नारजिजों अमा नाफाम बायदिसिना दङ दा नोंथाङा बुंनाय लेखा आङो जे अनलाजों अमाखौ माबोरै सङो फोरमायना होनोसै एसे जे बा जोंनि जायगायाव माबायदि सङो
औ
दा गिबियावनो जोंनो जे अनलाजों अमा संनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन माइरं दा माइरंखौ जोंङो जोंनि सौना लाग नांगोन आरो नोंथां बेखौ गुरै जानायनि थाखाय दा सोमना लाखांनानै जोंहा बेखौ दसे समनि उनाव थबसि एबा जोंनि आथिखालाव जोंङो जेरै ग्रेन्डार बायदिसिना मेचिन ओंखारदों बेखौ देनो थाखाय। बिदिनो जों बेखौ मिस मिस खालामनानै देना लाग्रोगोन आरो नोंथां। आरो देना लाखांनायनि उनाव दा सारायखौ जोंङो अर लगायनानै जोंहा गेस दङ गेसआव जोंङो होनानै लागोन आरो अब्ला जोंहा नांगौ बिबांनि जोंङो बे सारायाव दैहोना लाग्रोगोन। दा दैखौ जोंङो मोजांङै गोदौफाव होगोन। जेब्ला बियो गोदौबाय थागोन ना अब्ला जोंहा देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जों बेयाव एसे एसे होगोन आरो। मानोना जों बेयाव खनसेनो जुदि बुरजा होयोब्ला नांगौ बिबांनि निख्रुइ बांद्राय होयोब्ला माने बेयो गथा खायो आरो नोंथां ओ बेनिखायनो जों इयाव एसे एसे होनानै बेखौ ओ मिस मिस खालामो आरो जोंनिथिं जा मोजांङै गलियो दा बे खौ जोंङो होखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव होगोन संख्रै ओ बिदिनो रं आरो बै मोदोमनायनि थाखाय जोंहा गंगार दुनदिया होनो बेखौ जोंङो होगोन आरो दा बैखौ होखांनायनि उनाव जोंहा फैगोन अमा बेदर दा जोंहा अमा बेदरखौ गिबियावनो मोजांङै सुना लानानै जों बेखौ एवफ्रामना लानांगोन मानोना जों जुदि ओ अमा बेदरखौ एवफ्रामा लासिनो खनसेनो बै गोदौबाय थानाय अ अनलायाव होयोब्ला बै माने थावनाय नङा बेदरा माने एसे खारनाय मोनजागोन आरो जोंङो बेनिखायनो जोंङो अमा बेदरखौ एसे ओ जानाय थाव होनानै एवफ्रामना लाग्रोनांगोन दा एवफ्रामना ला उनाव जोंङो बे बेदरखौ जेब्ला जोंनि अनलाया गोदौबाय थागोन ना बे गोदौनायाव हारसिङैनो होगोन होखांनानै जोंङो बेखौ जेरै खोबग्रा खोबग्राजों जोंङो खोबगोन खोबनानै
ओ थामजि एबा ब्रैजि मिनिटनि गेजेराव बियो जानो हानाय मुङाव फैगोन आरो नोंथां
दा बिब्दिनो जेरै ओ आं दा नोंनो खोन्थाबाय ओ अनलाजों अमाखौ माबोरै संङो थिग बेबायदिनो जोंहा दङ सबाइजों दाउ बेबो एखे रोखोमैनो आरो दा जोंहा सबायजों दाउ संनोब्ला जों गिबियाव सबाय नांगोन सबायखौ जोंङो न'नि खाथि खाला एबा हाथाय गलानिफ्राय जोंङो बायनानै लाबोना बेखौ उनना लाग्रोयो आरो खायसेया ओ गुबुन रोखोमैबो खालामो नाथाय जोंनि ओनसोलाव जों बांसिन नुनो मोनो जे जे सबायखौ लाबोनायजों उनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ बिदि खालामो दा आं दहायसो बुंलांखाबाय जे जोंङो सारायाव नांगौ बिबांनि दै होगोन होखांनानै जोंङो गेस एबा जोङो अर जरायनानै बे दैखौ गुदुं खालामगोन दा गुदुं खाम होननायजों लोगोसे जों बैयाव अ सबायखौ गुन्दै खालामनायखौ जों बेयाव होना लागोन होखांनानै जोंहा जेरै फैगोन दाउ बेदर दाउ दाउ बेदरनि बेलायाव जोंहा फैगोन लकेल दाउ जुदि जोङो लकेल दाउनि अनगा बेलेग दाउ जुदि जेरै सालानि ब्रयलार बायदिसिना मेडिसिन होनाय दाउखौ होयोब्ला माने बियो बर'नि दोरोङारि अ सबायजों दाव ओंख्रि जानाय नङा आरो नोंथां मानोना जोंहा जोंनि आबै आबौमोनानो बुंबोनाय बाथ्रा दा बेनिखायनो जोङो ओ न'नि फिसिनाय दाउखौ जोङो बुथारनानै बे नांगौ बिबांनि ओ जे पिस बुङो बेखौ गावबा गावनि हिसाबै जो बेखौ गोदागोन गोदानानै बेखौबो जों अमाखौ जेरै एवफ्रामो बिबदिनो जों दाउ बेदरखौबो एवफ्रामनानै लाग्रो नांगोन आरो नोंथां दा लागोरनानै दा गोदौबाय थानायाव जों होना होगोन होखांनानै बेयाव फैगोन जोंहा खारै दा खारैया गोबां रोखोमनि जेरै जों बांसिन नुनो मोनो बर' आइजोफोरखो‌ जे थाल खौ दाननानै बेखौ जोङो सावनाय सावनानै जे हांगार बे हांगारनिफ्राय बानाय बोनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम
दा बिब्दिनो बै खारैखौ जों बेयाव होगोन होनानै दहाय आं बुंलांखांबाय जे गंगार दुनदिया बेे हालदैजों बानायजानाय रं फानलौ बायदिसिना गावनि ओ जे गोनांथि जानाय बा ओंख्रिया थावनायनि थाखाय जा नांगौ बेसाद मुवा बेखौ जों होगोन आरो। बिब्दिनो थामजिबा ब्रैजि मानिनि उनाव जानायनि महराव फैगोन आरो दा बिदिनो जेरै नाफाम नाफामाबो मोनसे बर'नि एंगारहायै ओंख्रिबो बुंजाया बा बाथोनबो जायो नालाय बेखौ जों ओंख्रिबो दडाइरेक्ट बुंजाया नानिफ्रायनो जायो नालाय दा बिदिनो गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि दङ आरो नोंथां दा नोंथाङाबो एसे बे नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोना माबायदि ओंख्रि संना जायो जे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौनो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायखाबाय दा बेनि गेजेरजोंनो जोंना जे दोरोङारि ओंख्रि गुबुन गुबुन नङा होमबा? दा अनलाजों दाउनि अनगायैबो जोंना जेरै सबायाइजों साम' लोगोसे बिदिनो आरो एम्फौ लाथा बायदिसिना गुबुन गुबुन नङा होमबा? अनलाखौ जोंना ओ जेरै नोंथाङा फोरमायदों जे अनलाजों दाउजों अनलाजों दाउजों दाउजोंआ जोंनिया ओ आथिखालाव हटेल बायदिसिनायाव गुबुन गुबुनाव सिनाय जाथावना नंगौ नङा होमबा? दा बे सिनायजाथावनाखायनो बिनि गोथावखौ बां द्राय माने फोसावनायखौ एबा बिनि मोजांखौ फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बिनि गेजेरजोंनो सबायजों साम'खौबो बांसिन मानसिखौनो बोजोबना लानायखौ लोगोसे कलाथा बायदिसिनाखौबो फोजोबना लानायखौ नुनो मोनो आरो दा जोङो ओ माने अनला खारायखौ गुबुन गुबुन आयदाजोंबो जाजायो जेरैबायदिहाय माने थाइगिरजों मिखि जाजायो नाजों लोगोसे आरो औवा गाजाजोंबो जाजायो। लोगोसे जोङो माने साम'जोंबो जाजायो दा सबायजों सा साम'जोंबो जोंनिया मोनसे जोबोद मोजां कम्बिनेसन जायो नङा होमबा? दा बेखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै सङो होनोब्ला गिबियावनो जोङो साम' जानो थाखाय गोदोनि समावथ' बांसिनानो जेरैबायदिहाय दैमा एबा बायदिसिना गुबुन हाग्रा बा मिथिंगानिफ्रायनो बांसिन माने हमनानै नागिरनानै जायोमोन दासिमबो जायो अब्लाबो दासिम माने बांसिनानो गावबा गाव दैखर बायदिसिनानिफ्राय हमनानैखौसो बांसिन जानाय नुयो लोगोसे आरो हाथाइ बायदिसिनानिफ्रायबो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोङो गिबियावनो साम'खौ जानो जि सानखालि जागोन बेनि गिबि सानखालि जोङो बेखौ मोजाङै सोमनानै दोनो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबायसे साम'आव जोबोद मैला थायो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ सान सेफा मानि एबा हरफा मानि जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो बिनि न'खा अखानायै जोङो गिबियावनो सबायखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ सबाया न'नियानो जा एबा बा हाथाय बाजाराव बायनायानो जा जों बेखौ गिबियावनो सोमनानै लाग्रोयो बेखौ लाखांनायनि उनाव जोङो आ माने साम'जों जानो थाखाय जों साम'खौ मो मोजाङै मोनसे आइजें जेरैबायदिहाय मना एबा बायदिसिना गुबुन आइजें लानानै बेखौ मोजाङै हुख' हुख' माने बिनि गोजों महर खौ दिहुन आरो बिनि उनाव बेखौ गोजों जानायनि थाखाय बेखौ गाज्रि एबा बायदिसिना गोखैजों जों बेखौ दसे फिन सोमफिना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो साम'नि जा ओ खुगा खुगा आरो जंफा थायो बेखौ जों गिबियावनो बोखानानै लायो बेनि उनाव जों बेखौ आरो खेबसे बेखौ मोजाङै साफा जानायनि थाखाय आरो खेबसे मोजाङै सुफिनो आरो मानोना साम' जोंना हाब्रु थायो नालाय बिथांमोना हासो जायो नालाय बेनि थाखाय जोबोद मैला थायो आरो बेनि थाखायनो जोबोद मोजाङै सुनाया जोंनि थाखाय गोनांथि। बेनि उनाव जों बेखौ ओ गिबियावनो बेफोरबायदि सुखांनानै थाखोन बायदिसिनाखौ गारखांना लानानै जों बेखौ मोजाङै एवफ्रानानै लाग्रोनांगौ दसे सम। जाहाथे साम'नि मोनसे ओ गोथांनि बासिनाया खारो बिनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो ओ सारायखौ माने अराव अदाबाव होनानै बेनि उनाव ओ सबाइखौ बेवहाय होनानै जों बेखौ दै होनानै गोदौनायसिम नेनांगोन जेब्ला गोदौवो अब्ला जों बेवहाय जोंनि ओ न'खरावनो एबा गामि ओनसोलफोराव मोनला मोनबाय-मोनबाय बायनाय जेरैबायदिहाय नोंथाङा फोरमायनाय रखम ओ खारै फाथ मुगानि एबा मादानि खारै बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो लोगोसे बायदिसिना गुबुन जायगायाव सदा बायदिसिना खारखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो बेखौ जेब्ला गोदौवो अब्ला खारै बायदिसिना संख्रि बेफोरखौ होबाय लोगोसेनो ओ मैगंखौ मोदोमनो थाखाय बायदिसिना मस्ला जेरैबायदि हाइजें सामब्राम बानलु बायदिसिना गुबुन-गुबुन बेफोरखौ होयो आरो बेनि उनाव ओ बेवहाय जोङो एवफ्रानानै दोननाय साम'खौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ होदो होखांनानै जोङो मोजाङै गोदौनो होगोन गोदौनो होखांनानै बेहाय जेब्ला गथा जायो अब्ला मोदोमनायनि थाखाय बेवहाय दुन्दिया एबा गंगार दुुनदियाखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला ग था जायो अब्ला बोखाङो आरो जोङो। बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन-गुबुन ओंख्रि जायो जेरैबायदिहाय आरोबाव जोंनि एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौबो जों गुबुन-गुबुन राहाजों जायो लोगोसे एम्फौ लाथाखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायै फिसिनाय हुदा जोंनि समाजाव दोङो नङा होमबा। नाथाय बेखौबो जोङो गुबुन-गुबुन आयदाजों एबा जोंनि मोनसे दोरोङा रि ओंख्रि आरो बेखौबो जोङो जेरैहाय थास' बिथ्रिजों सिंग्रि मिखिजों एबा गुबुन-गुबुन आयदाजोंबो जे बे जों बेफोरखौ जाजायो आरो। बा गोदोनि समनिफायनो बेफोर दोरोङारिखौ हेंगारनो हायै रखम एबा नागारनो हायै रखम मोनसे हुदाखौ लाखिबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा जोबोद मोजां। जाहाथे इयुनावबो बेफोरबायदि जोंनि माने बेफोर बायदि ओ हुदा एबा बेफोरबायदि जानाय दोरोङारिया अरायबो गोसार लांथो अरायबो माने इयुनाव लासै मोजाङै थाथो बेखौनो आसा खालामो। लोगोसे दा दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोबोद गोलैबावो नङा होमबा मुंलाख'गनो हाया। दा ओ बेखिनियानोसै नोंथाङाबो ओ जोबोद मोजांनो नोंथांनि ओनसोलनि एबा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै फोसावबाय। बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर। ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङाबो जे सामुखौ माबोरै सङो नोंथाङा गुवारैनो फोरमायबाय ओ बेनि था बेनि थाखायनो नोंथांसिम रोजा रोजा साबाखर थाबाय आरो नोंथां